दां खोनादोंना
औ खोनादों
अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओ दं जिरायना ओरैनो
अ अ ओंखाम जाथ'वाखै नामा नोंथां?
ओ जाबाय
ए मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ नाजों थाइगिर।
अ अ अ खोथावानो माथो होमबा। ओ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नामा नोंथां?
औ औ।
ओ बिदिब्ला जोङो ओ दैज्लांनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नोंथांजों।
औ नोंथां
दैज्लांनि सोमोन्दै आङो फंनैसो फोरमायग्रोनोसै। जों दैज्लां होनना बुंबाथ' जों मिथिखायो जिहेथु गिबियावनो जों अखानि खोथायासो फैखायो दैज्लां होनना बुंडोब्ला। जेराव जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायो। जेराव जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो। जेराव जोङो गोदोनि समाव जोंहा जेबो सा था आरि गैयामोन। गुबुन जायगाफ्राव माब्लाफोरजोंयो गोदोनि समाव थाङोब्ला जोबोर उसुबिदा जायोमोन जोङो नुयोमोन गोदो गोदाय बायदिसिना थालिर बिलाइफोरखौसो लानानै थांनाय नुयोमोन आरोना। बहाबा बाजारफोराव थाङोफोरबा। साथाफोराथ' एसे फैदोंमोन जों थानाय समाव। नाथाय बायनो हायामोन नामा गोदोनि समाव एसेबां रांखावरिबो गैयामोनना। बेनिखायनो खायसे हाथाय बाजारफोराव थांबा थालिर बिलाइफोरखौसो दानस'ना लाना थाङोमोन आरोना अखा हायोब्लाथाय। ओ खौबो नुनो मोनदों। जेराव जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां दैबाना जानाय सा जोंनि आबाद फोथारानो जा बा जोंनि ओनसोलफोरानो गोबां लोमजोबो। जेराव जोंनि दैमा दैसाफोराबो देरनो हमो बेयाव जोङो गोबां नुनो मोनो। जेराव नाफोरखौ ओ हमनो थाङो मानसिफोरा हरफोरावबो टर्स लानानै। ओ बिदिनो सेखा गंसे लानानै बा खासि गंसे लानानै नाफोरखौ नागिरहैयो हर फोराव ना दानो। ना, खुसिया, खांख्राइ बेफोरबायदि गोबां मोनो मागुर ना गोरै ना सें ना दा गोबां मोनो आरोना। जुदि जोङो ओ हरफोराव दैज्लां बोथोराव जेराव ओ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ नाफोरा सोरनियाबा हाखरफोरनिफ्राय ओंखारलाङो। बेफोर नाफोरा हाखरनिफ्राय ओंखारलाङोबा गेदेर गेदेर नाखौ मोनो माब्लाबा कमल काट मोनो। मालाबा ग्रास काप आरि मोनो रौ ना सेनार मालाबा खल नाफोरखौ मोनो। दा गोबां बेफोरबायदि दैज्लां बोथोरनि समाव मोजां जायो ना हमनो थाखै। लोगोसे जोङो मिथिखायो जिहेथु जों आबादनि खोथा फोरमायनो हायो जोङो। माइ गायनायफोरखौथ' ओ जोङो गोबां रायज्लायखायो। जिहेथु जोङो गायनाय फुनाया जोंनिया दैज्लां बोथोरजों गोबां सोमोन्दो दङ। जेराव जोङो ओ जोंनि बोसोरनि जानाय लोंनायनि थाखाय जों माइ आबादखौ मावनानै लाखायो। जिहेथु जाहाथे जोङो बोसोराव राननानै उखै जानानै थैनानै थानो नाङा। जिहेथु जोंहा माइखौ गायनानै लाखायो जोङो दैज्लां बोथोर समाव। दा गोबां बेफोरबायदिनो आबादखौ मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव। जिहेथु जोङो मेसें बोथोरावबोथ' जोंहा गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो। लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोरावबो दैज्लांजों खाबजानाय जोंहा गोबां आबादफोर दङ जों बेफोरखौ मावो। लोगोसेनो ओ दैज्लां बोथोराव गोबां जों दैबाना जानाय नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दैबानाजों ओ दैमा देरनाय बा माबाफोर भुगिनो गोनां जायो नामा नोंथां?
औ जोंनाथ' बिदि जाया माने खाथियाव दैसा गैया आरो औ।
औ औ लोगोसे अखाफोर मालाबा नोंसोरनि ओनसोलफोरा लोम लोमोना लोमा?
ओ माने बिदिनो अखाया बांद्राय हाबाय थायोब्ला दैज्लां बोथोराव अखाया बारा हायोब्ला माने न'फोरा लोमा बिदिनो दुब्लिया लोमसावो आरो।
औ औ औ बिदिब्लाथ' बेवहाय माइ आबाद मावनायफोरा जानो हागौ खहा जालाङो खायसेनिया?
औ बिदिनो गायोब्ला हया जायो माने गाया आरो। अखा हाबाय थायोब्ला आरो बे अखानि दैया माने थाबाय थाया माने बोहैखारलांजोबो
औ औ औ नंगौ नंगौ ओ जे जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खहा लाबोआ नाथाय माब्लाबा ओ हमनानै ला गायफुबाय थानाय समाव सानसे साननै ओ गायनानै दोननाय ओ माइफोरखौ खिन्थु ओ जुदि अखाया बांद्राय हाबाय थायोबा बिदिनो लोमनानै बुफायलांजोबनो नागिरो आरो ना बिदिनो बे जायगायाव गायसन गायसनसो हैनो गोनां जायो माइफोरखौ आरो जोंनि ओनसोलाव खिन्थु गोदो गोदायनि समाव जोंहा जोबोर खस्थ' जायोमोन ओ जोंहा थ' एसेबां खस्थ' जायामोन जोंफोरनि जा नाथाय गुबुनफोरा जोबोर खस्थ' जानायखौ जों नुदों जेराव ओ मोनसे जोंहा दैसा गिदिर दङ। बे दैसा गिदिरा औ अखा हायोब्लाथाय दैज्लाङाव जोबोर गिदिर जायो आरोना बे फाग्लादिया जेराव ओ थैनाय दैखोनो होननानै बुंनाय जायो मरा फाग्ला जिया होननानै। बेवहाय जोंहा दालांबो गोयि गैया दालांबो गैया दैमा देरोब्लाथाय बेवहाय थालिर बिफांनि ओ नाव बानायनाय जायोमोन आरोना थालिर दं दंफांफोरखौ। ओ गिदिर गोलाव नायनानै दावखारलांनानै बिदिनो नाव बानायनाय जायोमोन। बेनिफ्राय नावजोंसो थांनो गोनां जायोमोन ओ गोबां फरायसाफोरा सानफ्रोमबो फैसा थाइसे थाइनै थाइबा बेफोरबायदि होनानै थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन। बा साइकेलफोरखौबो लाबोनो हाया साइकेल लायो साइकेल जुदि साइकेलजों मानसिजोंथ' जि रां बा नैजि रां लाखायो दा गोबां बेफोरबायदिनो जोंहा खहा जायोमोन गोदोनि समाव फैसा होनांगौमोन थांलाय फैलायनि थाखाय बा जोबोर उसुबिदा जों दा बेवहाय गारि गेदेरबो लानानै थांनो हायामोन। ओ बे जोंङो जोंहाथ' जाहाजबो गैया नालाय ओ जिहेथु जोंहा थालिर बिफांनि नावसो नालाय दा गोबां खस्थ' जायोमोन दिनैनि समाव ओ मोजां जाबाय दालां बानायबाय बा दैज्लां बोथोराव बिदिनो जोंहा ओ एसे खहा जायोमोन आरोना दा जुदि नायनो थाङोब्ला जों जेटु मानसिफोरा जानानै थांना थायो जिहेथु जों जानायनि खोथाखौ जों लाबोखानांगोन। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जिहेथु दैज्लां बोथोराव माबायदिहाय नोंसोरनि ओनसोलावहाय आबाद मावनाय जायो।
औ ओ जोंनि ओनसोला औ बिदिनो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' अखा बा अखा अखा फैखायो औ दैज्लां बोथोराथ' जोंनि गायनाय फुनायनि समखा
औ औ
औ बिदिनो जोंङो दैज्लां याव माबायदि गायो होनना बुंब्ला जोंङो ओ गिबियावनो जों माने खोथियाखौ ओ दसे हाखराव बा हाखराव माने सोमनानै दोनो आरो सानसे बा साननैनि उनाव
अ बेयो गाजा बेरखाङो गुदुं जाना नै औ बेखौ बोखांना लाबोनानै एसे बो माने लामनाय बायदि खालामनानै दोनो। अब्ला बियो गाजा बेरखाङो बेनि उनाव जोंङो खोथिया फोनो थाखाय जोंङो खोथिया फोग्राखौ जों हे हेवनानै लायो। ट'जों आरो दानि दिनावथ' मोसौजों हालेवला मोसौजों हालेवनाय नुला आरो माने समजों लोगोसे खार दायो मानसिफ्रा बिदिनो मोसौनिया थाब जाया नालाय औ बिदिनो गासिबो ट्रेक्टरजोंनो खालामो आरो ओमफ्राय बिदि हाल खेवना लाबाय बेनि उनाव खोथियाखौ जोंङो सारो साननानै सप्तासे बा सप्तानैनि उनाव जों माने खारहयो बेयो गोजौ जानायनि बा इ बिदिनो खारहैयो आरो।
औ-औ।
औ बिनि उनाव जों गायग्रा हाखौ माने खोनथामबा ओरैनो फा
ओ औ।
बिदिनो खोनथामबा खोन औ बिदिनो टेक्टरखौ जों हा गायग्रा हाखौ आरो।
औ औ।
औ बेखौ जों ट्रेक्टर जों हालेवना लायो खेबथामसो माने गिबियावनो इग्रिनो खेब थाम जायो आरो बेनि उनाव जों खोथियाखौ फुयो फुनानै हाल हेवो मा खोथियाखौ फुनानै जों बिदिनो माइ गायो आरो।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ।
औ आरो दानि दिनावथ' औ।
औ मा बुंदों नोंथाङा?
औ दानि दिनावथ' आरो रावबो सावरिबा बिदि जाया माने हाजिरा आरो जोंथिं
औ औ औ नंगौ। नंगौ नोंथाङा ओ दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायो बेनि सोमोन्दै गोबां फोरमायबाय। दा नोंगौ। माइखौथ' जों गायखायो बेजों लोगोसे जोङो फाथोआरिफोरखौ गायनाय फोनायखौ नुयो। ओ जोंहाबो जोंहाबो बे दैज्लां बोथोराव एबार फाथोफोरखौ फोदों फोनायालाय जावग्लिनानै एसे ओ बां जेबो होनांयाखै बेवहाय जों जावग्लिदों खदालजों जावग्लिनानै बेवहाय फाथो बेगरखौ फोना होब्लानो बे फा थोया ओ मोजां बेवहाय जेबो हासारनिबो गोनांथि गैया एसे मोजाङै फोनांगोन माखासे गोजान गोजान फैयोब्ला बिफांफोरा एसे ओ गेदेर गेदेर जायो। बिदिनो मैथाफोरखौबो मैथाफोरखौबो जावग्लिनानै ओरैनो बेगर गरब्रैसो गारना दोननायावनो मैथाफोरा माने रज'नानै माने मोजां मोजां जाबोदों आर ना। जाख'नोनो हाया माने मैथाफोर फाथोफोरखौबो जाबाब जाख'नो हाया बायलायनाङा आर ना फाननो बोसोर हाबावलायो जुदि एसे एसे गुवार जुदि फैयोब्लाथाय फाननो हालायो आरोना। ओ नोंथांमोननिजों माबायदि बेफोरनि दामा फाथो आरो मैथाफोरनि दामफोरा
औ जोंना मुथासेयाव माने दस थाखा बिदिनो। मुथा हामनानै दस थाखा अ।
औ औ जोंनिजोंबो दानिया बेफोरबायदियानो नाथाय जोंनिजोंथ' मुथाफोरखौ एसे फिसा फिसा खालामो बेनिफ्राय थाइबा थाइबा फानो आरोना ओमफ्राय खायसेया बिस थाखा दस थाखा बिदि फाथोफोरा। ओ बिदिनोसै बेनिफ्राय बेखौथ' जोंहा टाउन ओनसोलाव फानोबा जेनेबा मुथाफोरखौ एसे गिदिर गिदिर फाब बानायनानै जोङो मुथासेयावनो जोङो त्रिस थाखा सल्लिस थाखा बिदि मोनो पन्सास थाखा। जोङो फानफैयोमोन। औ जोंहाथ' गोबां फैसा दङ दैज्लां बोथोराव जुदि जों मावनो रोङोब्ला लोगोसे जोङो जिंखा आरिफोरखौ मावनो हायो जिंखाफोरावथ' जोंहा गोबां दिनै रासायनारि बायदिसिना एम्फौ जानायनि मुलि होनो गोनां जायो। बा बेवहाय जाहाथे बिफांफोरा मोजाङै मोजां जानानै ओ जाहाथे बे बिफांफोरनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हायो। ओ लोगोसेनो बिबारफोरखौ जाहाथे एम्फौफोरा जाहाथे गाज्रि खालामनो हाया बेफोरनि थाखाय जों गोबां मुलि होनो गोनां जायो। नंङाब्ला जोंहा जिंखाफ्रा गाज्रि जालांङो आ गोबां ओ फैसा मोनो बेफोरखौ मावोब्ला दैज्लां बोथोरावबो नाथाय जोंङो दैज्लां बोथोरनि समाव दिनैहाय ओ गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो नाथाय गोदोनि समावसो हायामोन जेराव जोंङो गोदोनि समाव जोंहा जेबो गैयामोन। दिनै रैनकट आरिफोरा दिनै दैज्लां बोथोराव दिनै गाननानै बाइक सालायनानैबाबो जों गुबुन जायगायाव थांनायखौ नुदों बा खामानि मावनायखौ नुदों। ओ लोगोसेनो गामि जों बेरायनायफोर खोथा बुंङोब्ला जोंङो गोदो बेरायनो हायामोन जोंहा जिहेथु गारि मटरफोरबो गैयामोन नाथाय दिनै जोंङो गारि सिंङाव थायोब्ला जोंङो जेबो उसुबिदा जाया जेराव जों ओ गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावबो जोंङो बेरायनानै थांनो हायो। दा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथांजोंथ' गोबां रायज्लायबाय नोंथांङा माबाफोर फोरमायबावनो सानो नामा दैज्लां बोथोर थोरनि सोमोन्दै
औ दैज्लां बोथोरावथ' जों मैगं थाइगं होनोब्ला जों बि ओ जोगोनार जिंखा बिदिनो लेस्रा लेस्रा बिदिखौ जों गायो फाथो मेस दा बिदिखौ मोनजायो आरोना दैज्लां बोथोर बयबो मैगंफोरा गावबा गाव सिजेन दंना
औ औ।
आरो फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' जोंना बिदि खान्थाल थाइजौ जाम तरमुस लिसु औ बिदिखौ मोनजायो आरो दैज्लां बोथोराव।
औ नंगौ नोंथांङा थार बाथ्राखौनो बुंदों आरो लोगोसेनो बेफोरखौ ओ जानायजों लोगोसे ओ बे समावथ' दैज्लां बोथोराव जुदि जोंङो बिफां लाइफांखौ गायोबा थांखायो नंङा होमबानो? जोंङो बायदिसिना बिबारारिखौबो जों फुनानै होयोब्ला थानायफोरखौ नुबा रज'लाबायसोयो ओ उम नंगौ नोंथांजों रायज्लायनानैथ' दा गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बाव हरबाय जिहेथु जोंहा समाबो गैलिया बिदिब्ला दोन दोनथ' लायनोसै नंङा होमबा नोंथां औ औ दे दे नोंथां।